खुलुमबाय नोंथां खुलुमबाय
खुलुमबाय
औ मा खालामदों?
जनादों ओरैनो नोंथाङालाय?
आंबो जिरायनानै दङ। ओंखाम जाबाय नोंथाङा?
जाखांबाय नोंथां
औ मा
थालि जाखांबाय ओंखाम जोंहा ओंख्रिया अनलादो मेथ'खा बिबारमोन।
औ ओनिफ्राय नोंथाङा मा बुंदोमोन?
नोंथां-नोंथांमोनआ ओंखाम जाखांबाय?
औ जाथ'वाखै जों जानायालाय संगासिनो ओ
मा ओंख्रि संदोबा?
जोंहा ओंख्रियाथ' नै दालियानो जेबो गैया।
अ।
नोंथाङा मा आ जेनेबा नोंथांखौ आं मोनसे सोंथि साननो सोंनो सानदों। नोंथाङा मा मा ओंख्रि खौ जानानै मोजां मोनो बेखौनो फोरमायलाय खेबसे।
अ आं जेरै बर'फोरनि ओंख्रि बुङोब्ला अनला ओंख्रि आरो अनलाखारि थावनिबो मोजां मोनो। आरो ओंख्रि गोबाब
औ औ औ।
सबाय जेरै सबाय दिद बे दर। सबाय दिद साम' सबायदो अमा बे दर
सबायद' अमा बेदर सबायद' अमा बेदरखौथ' जानो गोगोम हाथारो आंबो दा नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा सबाइजों माबायदि सङो संनो रोंगौ ना?
औ सबाइखौ संनो रोंगौ रोंनाया।
औ दे फोरमायलाय होमबा।
फास्ताआव सबाइखौहाय जों गोथां सबाइखौहाय एवनानै लाग्रोखांनायनि उनाव जोंआ फुख्रि फ्रोआय जायो माने ओ फिसा फिसा माबायाव हख्रेबनाय जायो आर'। इनि उना जों दै साराय दि जानो दै खोसोख खालामनानै ओ खारै होयो आरो एसे गोदौ जोङो सबायखौ होनानै फोमोनो ‌।
औ।
बिदिनो आलदा आलदा जेराव जों बेदरजों सङोब्ला जों बेदरखौ एवग्रोना लायो आरो जेरै मस्ला मस्लि
औ औ।
उनाव सबयाव जेरै सबाइ दैयाव जेरै जों फुदुंनानै दोनै सबयावहाय बेखौ फोमोनखांनायनि उनाव जों बेदरखौ होनाङोब्ला बेदरजो अमादो जेरै जानायाव गोथाव बिदि
औ नंगौनो। नंगौ नंगौ नंगौ ओ गोजोननाय मोनबाय दा नोंथाङा आ आ मा होनो नोंथाङा बहाबाफोर उम मा खामानिफोर मावबाय दं?
अ आं दा जेबो मावाखै फरायसालियाव ओरैनो फरायो फरायो आरो जेबोथ' मावथ'वाखै दासान्दि औ।
नोंथाङा आ नोंथांनि न'खरा मानि गेजेरजों सलियो नोंथांनि आबादजों ना गु अनद्राहा माबाफोर दं फालांगि?
एरैनो बुंनो थाङोब्ला आबादजोंबो सोलियो आरो गुबुन फालां-फालांगिजोंबो सोलियो आरो।
औ औ
जेरै फालांगि बुंनो थाङोब्ला जेरै बिदाया जोंहा ओरैनो गुबुनाव थायो आरो
औ
गुबुन खामानि मावो
औ
ओमफ्राय न'खराव ओरै आइ बाबा जों ज' ज आबादखौ
आबादखौ गायो अ दा गोजोननाय मोनबाय आ
दा आबादखौ मा मा मावगासिनो दं नोंस्रा दा फोरमायनो हा
आबाद अ आबाद खौथ' दा माइ गायनाय जेन'बा ओरै आसु माइ गायदो आरो रनजित बेफोरखौनो बोथोरनि आबादखौ गायदों आरो
बोथोरनि आबादखौ आरो बोथोर लानानै बोथोर आबादखौ मावनाय जायो आरो न'
औ
ओ नोंथांनि ओनसोलाव माखौ बांसिनै गायनाय मा ओम बिथिङाव माने मा ओ ओम मा होनो मैगंखौ बांसिन गायनायखौ नोंथाङा नुनो मोनो नोंसोरनि ओनसोलाव
जोंनि ओनसोलाव बुंनो थाङोब्ला जेरै ओ जोगोनार खुमब्रा आरो पानि लाव जेरै जिंक गा बेफोरखौहाय नुनो मोनो आरो।
बांसिनै गायनाय नुनो मोनो आरो ना?
औ
औ ओ नोंथाङा नोंथाङा उम बे बिथां बेनि बेसेनफोरखौ बुंनो हागोन नामा मा मा बायदि सोलिबाय दं नोंसोरनि ओनसोलाव दा? नैरोजा नैजिद'नि बे माइथायाव?
बेसेनफोरा एदिनो खमायलाय बांलाय खमायलाय बांलाय आरो।
होऔ।
सिगां जेरैमोन दाबो एरैनो। खमायलाय बांलाय जाबाय थायो।
थोंजोङै बुंनो हाया आरो न?
औ थांजोंङै बुंनो हाया।
माबे समाव माबायदि ओ खमबो जालांनो हायो। बुरजाबो जालांनो हायो बेनिखाय थोंजोङै बुंनाया गोब्राब आरो न?
औ।
औ दा नोंथांनाव आं मोनसे सों एसे सोंनो सानबावबाय?
औ नोंथां।
थांनि ओनसोलावबो ओ बे मैदेरनि बे जेंनायादि सोमजिबाय दं होनदों बे थारैनो सैथोना?
औ थारैनो सैथो।
औ बे ओ मैदेरनि जेंनानिफ्राय नोंथाङा बारग'नो मायाबाफोर ओ ने जे जोंनि सोरखारा भारत सरखारानो होन आसाम सरखारानो होन द नोङो बि टि सि सोरखारानो होन बेफोरबायदि मा फोर ओ माने ओ सुबिदा बा थिरांथा लादों नामा बे जेंनाखौ फोजोबनो?
थिरांथा लानायखौथ' दा
नुनो थाङाखै?
ओहो नुनो थाङाहाय।
औ औ बेनो जाहैबाय जोंनि सरखारि खामानियाथ' बेबायदिनो गोहैले जाखायो आ
औ
उम दा थेवब्लाबो उननि सम्फोराराव सोरखारा नायफिनगोनखौ आसा खालामबाय।
औ नों
उम। दा नोंथाङा ओ बे नोंनि ओनसोलनि खोनादों ना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
बे नोंथांनि ओनसोलनि ओ हान्था मेलानि राहाफोरा माबायदि फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
हान्था
हान्था मेला बुङोबा जेरै गारि मथरनि सुबिदाफोरा माबायदि
बेफोरखौ फोरमायनो हागोन नामा मोजाङानो ना नोंथांनि ओनसोलनिया
मोजां मोजाङालाय बिदिनो लामाफोरा एसे हामायानो हान्था मेलाया एसे ओ
एसे हामायानो बुंजायो औ औ अह दा नोंथांमोननि ओनसोलाव खोनादोंना नोंथां
औ नोंथां
नोंथांमोननि ओनसोलाव दा नोंथाङाथ' फोरमायबाय जोंहा गोबां मैगंफोरखौ गायो बेखौ नोंथांमोननि ओनसोलनिया माबे जायगायाव थांनानै जेनेबा जों बे मैगं थाइगंखौ माने फानहोयो बेखौ फोरमायनो हागोन नामा?
औ जों जेरै खाथि खाथि खालानि हाथायफोराव आरो बिदिनो बिदिनो फायखारिफोरा गुबुन गुबुनावबो लांनाय जायो जेरै गुवाहाटिफोराव नलबारिफोराव
औ बेफोर औ
औ
फालांगिफोरा फैनानै न'आवबो लांफैयो नङा होमबा
औ नंगौ।
औ दा बे आबादनि गेजेराव नोंथांनि न'खरा सोलियो होनना फोरमायबाय नोंथाङा दा
औ।
नोंथांनि ओनसोलाव बो माने दाथ' मिथिंगायारि दाथ' नोंथांनि ओनसोलाव मिथिंगायारि माने मुवाफोरजों माने मुवायानो जा होन जा लाइफां बिफां लाइफां मैगं थाइगंआनो होन बेजों बुंफबनाय बुंजायोना नोंथां
औ बुंजायो नोंथां।
ओ दा जेरै ओ दलंफुर बायदिसिना जेरै जोंहा मैगं थाइगं खेरा दाफिनि बेफोरबायदि
औ नोंथां
बे खेेरा दा फिनि होननायखौ नोंथाङा मिथिगौ ना?
औ मिथिगौ नोंथां।
औ नोंथाङा जायोना जाया बेखौ?
जानायालाय मोनजाफेराखै नुनायाव नुबाय।
औ औ औ, दा बे खेरादाफिनि बेथ' जोंनि बर' समाजनि मोनसे जि आइ टेक मोननाय मोनसे ओ मैगं नङा होनबा?
औ नंगौ, औ खोनादों नोंथां।
बे जि आइ टेक मोनलायनाय मैगंखौ जानानै नायदो खेबसे मो-जोबोद गोथाव बेबो आं नोंथांनो फोरमायबाय।
औ नोंथां।
बे नोंथांनि नोंथां ओनसोलाव, बेफोरबायदि मिथिंगाया रि- ओ मैगं थाइगंखौ मोनजानानै ओ माने मोनसे अर्गेनिक जि जोङो बुङो बेफोरबायदि मैगंखौ जोंनि ओ सुबुंफोरा मोनजायो आरोना गुबुन गुबुन ओनसोलावथ' बायदिसिना मुलै उम बाहायनानैसो माने मैगंफोरखौ दिहुुननाय नुनो मोनो, नङा होनबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
नोंथांमोना खाफाल गोनां बुंजायो। बेफोरबायदि मैगं थाइगंखौ माने मुलै होआलासिनो बायदिसिना होआलासिनो थारमाने जोंहा मैगं थाइगंखौ दिहुननायखौ नोंथांमोना मोजाङै ओ, मोनजायो देहाफोरा मोजां जायो। बेखौ मिथिबाय, दा माखासे खोथा नोंथांजों सावरायनानै नानै आं गोजोननाय मोनबाय दा उननि समफोराव नोंथांजों आङो बेफोरबायदि दिनो जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउनि माखासे खोथा जानाय लोंनायानो बुं, ओ जोंनि माखासे जोंनि बर' समाजनि थासारि बेनि सायाव सावरायबावगोन होननानै आं आसा खालामबाय नोंथांजों सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोन बाय आरो नोंथाङा सम होनायनि थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय नोंथां। दे बिदिब्ला दोनथ'नो सै ना नोंथां।
औ दे नोंथां।
दे दे गोजोन्थों गोजोन्थों औ
होम